हेल' नोंथां, खुलुमबाय नोंथां, ओ गिबि गिबियावनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां आंबो गोजोननि मोनाबिलिनि आंनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांसि जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
अ नोंथां हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओ बिदिब्ला सावरायनो हासिगोन नोंथां।
ओ बेनो जाबाय ओ आङो माखासे दोरोङारि ओंख्रि संनाय जोंनि बर' हारिनि बेफोरनि बारैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां अ दा आङो नों थांनो फोरमायगोन औ अमाजों सबाय संनाय बेनि उनावबो नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो फोरमायबानो जाबाय नोंथां। बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायनोसै गिबियावनो अनला आरो अन अनला नङा नोंथां आंना निमाहा हो सबाय आरो अमा संनोब्ला मा मा बोरै संनानै नोंथाङा गोथाव जाहैनो हायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां बे सबायाइ आरो अमा जानाया जोंनि मोनसे दोरोङारि जानायखौनो बुंजागोन आरो नोंथां। अमाखौथ' जों ट्राइबेल मानसियानो जाखायो बांसिन बेजों लोगोसे बर'आ जोंहा अमा जानाया जोंनि मोनसे दोरोङारि होननायखौनो बुंजागोन आरो नोंथां। बिदिब्ला जोंहा सबायजों अमा संनोसै बेखौ फोरमायनोसै आङो नोंथां सबायजों अमा गोरान सङोब्ला ओ साबसिन जायो आरो नों थां अमाया फोराननाय जायोब्ला जिखुनु हक संनाया संनायनि आदब खायदायाथ' एखेयानो नोंथां। नोंथाङा अमा गोरान गैयाब्ला अमा गो थांखौबो होनो हागोन आरो नोंथां ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै गिबियावनो नोंथांनो नांगोरगोन सबाय बे सबायखौ जोंहा हाथाय बाजारफ्राव फानलाबायनाय सबायखौ लायाबा मोजां जायो होननानै आङो सानो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला हाथाय बाजारनि सबाया मा होनाय जायो हासार होनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंनि बर'नि बायदि मोनजाया। नोंथाङा हायोब्ला जोंनि बर' सुबुंनिफ्रायनो बायनांगोन आरो नोंथां अब्ला मोजां जागोन। बिदिब्ला नोंथाङा सबायखौ मोजाङै लानानै एवनानै लाग्रोदो। एवखांनायनि उनाव नोंथाङा फुख्रेबनानै लादो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय मा होनो माखासे बै सबाय थायोना गोसोम गोसोम बेखौ जावगारदो नोंथां। जावगारखांनायनि उनाव मा खालामदो नोंथां मोजाङै बेखौ कुकाराव सोनानै रुगारदो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जिबा बारसो गाबहोनांगोन कुकारखौ बेनि उनावहाय दोलो दोलो मा खालाम नांग बेयाव आ दै होनानै गाबहोखांनायनि उनाव नोंथाङा आरोबाव खनसे गोबाव सम सागं सानांगोन आरो नोंथां। जाहाथे सबाया मोजाङै रुयो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा अमा बे अमाखौ नोंथाङा बोरै फ्राय एवो बेबायदिनो मा खालामनांगोन? मोजाङै एवनानै लानांगोन आरो नोंथां। बेखौ बाजि एबा जौ जि जौखोन्दोसो मोनफ्राम होनानै लानांगोन आरो नोंथाङा बोरै अमा संनानै जायो बेबायदि बिदिनो अमाखौबो ओ एवनानै लानांगोन आरो बिदिब्ला जोंहा मा खालामदो गिबियावनो जोंहा सारायखौ दुंहोनानै लादो सारायखौ दुङोब्ला एसे जोंहा थाव हरदो आरो नोंथां। जेब्ला थावा गरम जायो अब्ला जोंहा सामब्राम हानानै लानाय फानलु हानानै लानाय। आरो सामबफ्र्राम गुफुर हानानै लानानै लानाय देनानै लानायफोरखौ थावआवनो हरग्रोदो। बेनि उनाव दसे सम थानायनि उनाव जोंहा एसे खामोब्ला जोंहा सबायखौ रुनानै लानायखौ कुइसनन्दु आरो नोंथां। सबायखौ होसनखांनायनि उनाव मा जादों ओ एसे सम गोदौहोबावदो आरो दोलो दोलो गोदौहोदो बेनि उनावहाय एसे दै हरबावदो आरो जाहाथे सबाया लाथा लाथा जाया एसे ओ मा होनो एसे दैज्लावज्लाव जायोबा सबाया गोथावसिन जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय दसे सम गोदौखांनायनि उनाव जोंहा एवखांनानै लानाय अमा बेदर दंमोन नना नोंथां? बै अमा बेदरखौ होसनदों आरो नोंथां सबायाव बेबायदिनो दसे सम गोदौहोखांबावनायनि उनाव जोंहा
नागार हायै मुवा दङ बेखौनो बुंनाय जायो। खारदै एबा खारै नोंथां बे खारदैखौ हरथारनांगोन। अब्लासो बिनि ओंख्रियाबो गोथाव जायो आरो नोंथां। बे जोंहा मोनसे दोरोङारि जानाय खारदै हरोब्ला जोंना एसे ओ सबाइनि गाबाबो जोंहा एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंहा गोथावसिनबो जायो मानो होनबा सबाइनि एसे बिज्ला जानाया साबसिन जायो आरो नोंथां। आरो जोंहा जानायाबो गोथावसिन जायो। बेनो जाबाय जोंनि मोनसे आ दोरोङारि जानाय सबाय बेखौ जोंहा बायदि रोखोमनि जोंनि मा होनो बर' हारिनि फांसन बेफोराव बानायनाय जायो आरो नोंथां। बर' हारिनि फांसन होनोब्ला जेरै जोंनि बर' साहित्य सभा दङ जोंहा गिदिर गिदिर मिथिं जायो। बेबायदिनो जोंहा हाल जांख्रा जायो एबा नांगोल जांख्रा बिनि उनाव जोंहा दङ बैसागो।
हाबा हुखा खेराइ बेफोर बायदि बायदि जोंनि दोरोङारि हाबाफुखयाव जोंहा बै ओंख्रिखौ संनानै जाहोनाय जायो आरो नोंथां आ बे ओंख्रिया जोंना आजिखालिहाय जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रि जानायखौ गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जानो हम हमदों आरो नोंथां बे ओंख्रिया खालि जोंनि बर'नि गेजेरावल' गैला बियो गुबुन-गुबुन हारिनि सुबुंफोरजोंबो अनसायजानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि हटेल बे हटेलावहाय गुबुन-गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो ओं ओंखाम जाफैयो आरो ओंखाम जानाय समाव जोंहा मा जायो होमबा बै ओंखाम जानाय समाव बे ओंख्रिखौ नागिरो आरो नोंथां सबाइ आरो अमाखौ बेबायदिनो जोंहा जोंनि बर'नि जानाया गुबुन-गुबुन हारिनि सुबुंफोरजोंबो अनसायजानायखौ नुनानै जोंहा जोबोद गोग्गानाय जादों आरो नोंथां बिदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै आ बिदिब्ला नोंथाङाबो मोनसे जोंनि बर'आनि दोरोङारि जानायनि बारै फोरमायदो नामा नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा सबाइजों अमा जों बेखौ मानो जायो बा बेनि बेखौ माब्रै संनाय जायो बा जोंहा बेखौ मारै मारै जानाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो मोजाङै फोरमायनानै होलांबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा आं नोंथांनोबो जोंनि ब बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि जानाय ओंख्रि फोरनि गेजेराव मोनसे ओ जेरै जोंहा दङ जाहैबाय ओ लाफा गोबाब आरो ओ फाथो फाथो गोबाब आं बिनि बारै फोरमायनो सानदों ओ आं गिबियाव नोंथांनो लाफा गोबाब खौ माब्रै ओ संनाय जायो ओ बियो माबायदि बिनि सोमोन्दै फोरमायलांगोरनोसै ओ लाफा गोबाब होनोब्ला जोंहा एसे लाफायाव माखासे बुस्थु होनानै जोंहा बेखौ एसे लिमोनद्रा खामनाय जायो आं बेखौ फारि फारि फोरमायलायसै नो लाफा गोबाब ओंख्रि संनोबा गिबियाव जोंहा लाफाखौ लाग्रोनांगोन जोंहा लाफा मैगंखौ लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोंहा बे लाफाखौ ओ बे लाफा ओंख्रि संनायाव जोंहा थाव होलायाबाबो जायो एबा सामब्राम होलायाबाबो जायो। खालि जोंहा मा होनांगौ ओ संख्रि संख्रिल' होनांगौ जायो नोंथां संख्रि होबानो जायो। ओ गिबियाव नोङो बेखौ रुनानै लागोरबाबो जायो नङाबा थाव इसे होनानै एवनानै लागोरबाबो जायो नोंथां गिबियाव नोङो एवनानै बा डाइरेक्ट दैखौ ओ खेबसेयैनो गोदौहोनानै दाइरेक्ट बेयाव लाफाखौ मैगंखौ हरोब्लाबो जागोन नङाब्ला नोङो लाफाखौ साराय गुदुङाव से थाव होनानै एवबाबो जागोन नोंथां बेयाव एवखांनानै जोंहा मा होगोन ओ एव एवखांनानै जोंहा बेयाव दै होदो मोदजाङै गोदौ होदो नोंथां बे लाफा गोबाब ओंख्रि संनोबा जोंहा मा नांगौ जायो मोनसे बर'नि गोनांथार ओ मुवा नांगौ जायो। दोरोङारि जानाय बेनो जाबाय खारदै लाफा गोबाब संनोबा जोंहा बे खारदैखौनो नांथारगौ जायो नोंथां बे खारदैआसो बेनि मेन ओ गाहाय बुस्थु होनजायो नोंथां लाफा गोबाब ओख्रि संनायनि गाहाय थादेरसा होननानै बुंनो हायो आरोना बेखौ होआबानो जाया नोंथां बे खारदैखौ होनांगोन आरो नोंथां खारदै होयोब्ला जोंहा लाफाया एसे बिद्ला बिद ला जायो आरो ना नोंथां लाफाया लाफा ओंख्रिया लावलाय लायो आरो जानोबो एकदम ग्लक ग्लक जायो आरोना लिमोनग्रा जायो लाफा होनाय लोगो लोगो बेखौ जोङो लाफा गोबाब होननानै बुंनाय जायो आरो जोङो ओ लाफा दोलो जानायबो होननानै बुंबाय जायो बे लाफा दोलो बा लाफा गोबाब ओंख्रि जानायाव जोंहा मोनसे गोनांथार ओ मुवाखौ होफादेरो बेनो जाबाय नाथुर बे नाथुर फिसा फिसा गोरानखौ जोंहा बेयाव होफानाय जायो आरो नाथुर गैयाब्ला खायफा खायफाया ना गोरानफोरखौबो होयो फिसा फिसा ना गोरानखौ नाथाय जोंहा लाफा गोबावाव ओ माखौ होफानांगौ होनोबा अबे ओ जों जायोबा गोथावसिन जायो होमबा जोंहा बेयाव नाथुर बे नाथुर गुबुनु फाथार नांगौ जायो आरो ना नोंथां बे नाथुर हो नाथुरखौ होयोबासो गोथाव जायो ओ बिदिनो बे लाफाया ओ ए लाफा गोबाबा जोंहा दोलो दोलो जायो आरो लिमोन रा जायो आरोना जानायाव बियो बेखौ ओंख्रि थायोबा जोंहा दंस्रा जेबो ओंख्रि नांदेरा लाफा गोबाब थायोबा बेजोंनो नों गोसोबायदि जानो हायो आरो ना नोंथां ओ ओंखामफोरजों जायोबा बे ग्लब ब हाबलाङो मानि लाफा गोबाबा एकदम ओंख्रिया लिमोनद्रा जायो आरो नोंथां ओंखायनोथ' नों गोसोबायदि मोजाङै जानो हायो बेजों लोगोसे आरो आं नोंनो मोनसे ओंख्रि फोरमाय फोरमायबावनो सानदों नोंथां बेनो जाहैबाय थो गोबाब एबा फाथो दोलो जोङो बेखौ ओ मै लाफानि जायगायावबो जोङो फाथोखौल' होबानो जायो नोंथां फाथोआ जोङो मोननै रोखोमनि थायो फाथोआ गोखै ओ सरि निमाहा होदो फाथोआ गोखा थायो मोनसेया गोदै जोङो मोननैखौबो जानो हायो नोंथां गोखाखौबो फाथो गोखाखौबो जानो हायो फाथो गोदैखौबो जानो हायो बांसिन बे फाथोखौ जोङो गोरलै समावनो जानाय जायो फाथोखौ फा जेब्ला एसे गोरलै गोरलै बिलाइ गांनैल' खिलिनाय बे समावोसो जों फाथोखौ जानांगौ आरो नोंथां जोंनि फाथोनि रानाय एबा गोजौ गोजौ जानाय फाथोखौ जानाय जाया बेबायदिनो जोङो बेयावबो खारदैखौ होनाय जायो खारदैखौ होयोबा बेबो दोलो दोलो जायो आरो लिमोनग्रा जायो आरो आरो जानोबो गोथाव जायो बेयावबो जों गोबां रोखोमनि मुवाफोरखौ देरफानो हायो जेरै जोङो ओ ना गोरान ओ आरो बेजों लोगोसे मा होनो। नाथुर गोरान बेफोरखौबो होफानो हायो आरो बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि बर'हा। गावहानो आंगो जानाय लोंनाय दङ जोंहा बेखौ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सोलोंबोदों आरो जाबोगासिनो दं आरोना नोंथां। बियो जोंनि मोनसे जानाय लोंनाय।